हेल'
अ नोंथां
औ नोंथां
औ ओ ओ नोंथांनिसिम गाहाम हामलाय ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोननाय जाबाय
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना ओ नोंथांजों फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जों जेन'बा गामि ओनसोलावहाय दाउ अमाखौ बोरैहाय फिसिनाय जायो एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा
औ सम होनो हागोन नोंथां
औ औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां ओ जोंहा गामि ओनसोलावहाय बिदिनो दाउ अमाखौ जेनेबा फा- फ्राम बानायनायखौ बोरैहाय बानायो नोंथाङा मिथिगौ नामा
नंगौ नंगौ ओ जोंहा आथिखालनि मुगायाव ओ जों बुंनो थाङोब्ला बांसिन सुबुंफोरानो जा फारो ओ फाराम खुलिनानै गावनि जिउखौ गोबां ओ गोजौआव लांगासिनो दं आरोना ओ जोङो दाउ फाराम बानायनानै ओ बानायनानैनो जोङो सुबुंफोरखौ गोबां जाफुंसार जानायखौ दिनै नुनो मोनदों ओ बेनिखायनो आं नोंथांनि सेराव जा दाव फाराम बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बाथ्रा ओ नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे दाउ फाराम खौ ओ दाउ फिसिनायनि सायाव मा मा ओ बेरेखा ओ बेराम बेरामफोर थायो आरो मा मा उम ओ बाथ्राफोरखौ नोंथाङा मोजाङै नोजोर होनांगोन ओ बेफोरनि सोमोन्दै दै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायनो सानदों औ जोङो बा दाउ फाराम खौ जोङो बानायनायनि सि- सिगां जोङो गिबियावनो नोजोर लानांगौ बाथ्रायानो जादों जोङो दाउ फारामखौ ओ ओरैबायदि जायगा जायगायावसो बानायनांगोन जे जाय जायगायाव जोंनिया दैया लोमा जोङो अखा हाब्लाबो जोङो जाय जायगा ओ जाय जायगाखौ जाय जाय जायगायाव दैया ओ भरति जानानै थाया बेफोरबायदि जायगाखौसो जोङो सायख'नानै ओ बेयाव जों फारामखौ खुलिनांगोन ओ लोगोसेनो ओ नोजोर होनांगौ बाथ्राया आरोबाव बेनोदि जे ओ फारामनि साखाथियाव एसेबां ओ सुबुंफोरनि होंगो दोंगो एबा सुबुंफोरा ओ गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हाया मानोना बेयाव जेब्ला सुबुङा होंगो दोंगो थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन आरो नोंथांनि फार्माव हाबफैबाय थागोन अब्ला बैयाव बिथांजों बेक्टेरिया एबा भाइरासफोरबो फैफानानै दाउफोरखौ बेराम खोख्लैनो हागौ आरो जाय नोंथांनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा एबा दाउफोरा लस जानायनि नोंथाङा खैफोद फैनो हागौ आरो ना बेनिखायनो नोंथाङा फार्मखौ एसे सुबुं फोरनि फैनायनि जानगारावसो दुब्लिबारि एबा बारिफोराव नोंथाङा लुनो हायोबा एसे मोजां जायो आरोना बिनिफ्राय जोङो खायफा सुबुंफोरखौ गलाफोरनिफ्राय दाउ फिसाखौ सानसेनि दाउ फिसाखौ जोङो बायना लाबोनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो खायफा सुबुंफोरखौ न'खरावनो बानायनानै जा आथिखालनि बिगियान जौगानायनि मुगायाव जोङो दिनै दाउफोर दाउदैखौ जोङो दाउदैनिफ्राय हर नैजिब्रै साननि गेजेराव जोङो दाउदैनिफ्राय दाउ दाउसा फिसा दिहुननायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों बेनिखायनो खायफा सुबुंफोरा बिदिनो नैजिब्रै साननि गेजेराव जोङो हिटार मेसिननि गेजेरजों जोङो दाउदैनिफ्राय दाउ फिसा सौख'नो एबा दिहुननो हायो आरोना बिनिफ्राय बिदि खालामनानै बिथांमोना फार्मखौ फारामाव गिबियै दाउखौ दाउनि जोलैखौ लाग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय दाउ जोङो लाबनायनि सिगां दाउ फिसाखौ जोङो फार्माव सोख'नायनि सिगां जोङो नोजोर होनांगौ बाथ्राफोरानो जादों जों बिदुंखौ जोंङो गिबियावनो बिदुं दाउ फिसाखो जोंङो लाब लाबदों जेरै उन्दै समाव बिमाखौ नोंथाङा नुदों जानांगौ जेरै बिमाया बासायाव फिसाखौ बजबनानै लायो मोनसे मेनटेन टेमपारेसार जाय टेमपारेसारा जोंनि थार्टिफर डिग्रि जोंनिया दाउ बिमानि गजबनाय बिदुुंङा थामजिब्रै डिग्रि जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ नोजोर होनानै ओ जोङो मोनसे गलदेरा जे जायखौ जो खाथाख' बायदि बानायगोन जोङो बेयाव जोङो प्लेन सिट बाहायनाय जायो आरो फैसानि एसे उसुबिदा जायोब्ला नोंथाङा बे दखान फाहारफोराव मोननाय जोंनिया कार्टुननि मिमि थहा एबा माबा मोनसे कार्टन बक्सखौ लानानै नोंथाङा बेखौ बेरा बानायनो हायो आरो बेरा बानायनानै बेयाव जोङो दाउ फिसानि दोननो थाखाय सेजौसो मोनसे बक्सआव जोङो सेजौथा दाउ फिसा दोननो हानाय जोङो बेखौ गल देरा बानायना लागोन बेनिफ्राय जोङो बेयाव बिदुं होनाय जागोन आरो जोङो सेजौ नैजि वार्ड वार्डनि जोङो बालबखौ जोङो गंब्रै खरै होनाय जागोन मोनसे गलदेरायाव बिदिैनो जोङो गुदुंखौ मेनटेन खालामनानै लाखियो आरो दाउ फिसाखौ गोजान जायग जायगानिफ्राय लाबोनाय जायो नालाय गारि मथराव फैनाय जायो बेनिखायनो बिसोरो एसे आब्रा एबा जुब्रिया जायो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननो बिसोरनो गुरु मेथाइ होनाय जायो आरो गुरु मेथाइ हिाथाइनि दै लगायनानै होनाय जायो जाहाथे दाउ फिसाया राफोद जाफिनो आरोोना गारियाव फैनायनिफ्राय एसे मेंग्लियो नालाय बिसोरो बेनिफ्राय दाउ फिसाखौ
मेथायाइ गुरु होनायनि से घन्टा थानानै जोङो आदारखौ होनाय जायो जायो आरो आदारखौ जोङो स्टार्टार मुंनि आदारखौ जोङो गिबियावनो बाहायग्रोनाय जायो बिनिफ्राय स्नि सानसो जाब्लाथाय जोङो मोजाङै नोजोर लानानै फिसाफोरा थै जासे जोङो बेखौ स्नि सान जाब्लाथाय भेक्सिन होनाय जायो जोङो फार्स्ट भेक्सिन जायखौ ओ रानि खेत बेरामनि भेक्सिन होननाय जायो बेखौ खौ जोङो गिबियावनो थुग्रोनाय जायो बेनिफ्राय स्नि साननि उनाव
ओ जोङो गोदोर आदार जोङो जायखौ ग्रवार होनो बेखौ जोङो होनाय जायो जेब्ला दाउ फिसाया गोदोर देरनानै जानो हानाय जागोन बेनिफ्राय जिब्रै साननि उनाव आरोबाव फिन भेकसिन लागायनांगौ जायो आरोना बिदिनो जोङो भेकसिनखौ ओ ओ बिदै दैेनांगौ एबा नोंथाङा बिदैनि थाखाय ओ फार्म बानायदोंबा नोंथाङा खेबब्रै होनांगोन आरो जुदि नोंथाङा बेदरनि थाखाय ओ दाउखौ फिसिदोंब्ला नोंथाङा खेबथाम होब्लानो भेक्सिनखौ खेबथाम होब्लानो जागोन। नोंथाङा सम सम भिटामिन ओ बि कमप्लेक्स बेफोरबायदि गोबां मुंनि जोंनिया भिटामिननि मुलै एबा बेराम आजार नि मुलि जों मोननाय जायो बेखौ नोंथाङा नोजोर होनानै बेफोरखौ होबाय थानांगोन जायो आरोना बिनिफ्राय जुदि नों थाङा फार्माव एसे खम फैसा गारनानै आदाराव खम फैसा गारनानै ओ बुरजा मुलाम्फा आरो मोजां ओ दाउनियाव ग्रथ नोंथाङा लाबनो लुुबैदोंब्ला नोंथाङा गोथां मैगं बिलाइफोरखौबो हाथाय बाजारनिफ्राय लाना फैनानै होनो हायो आरोना ओ नोंथाङा ओ नोंथांनि न'खराव मोननाय ओ माबा मोनसे जिब एबा जुनार फोरनि नोंथाङा फिसिफेरनाय ओ बिनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां औ ओ दा जोंना जेरैहाय जोंनाथ' न'फोराव जोङो दाउ अमा बिदिनो मोसौ बोरमा फिसिनाय जायो नङा होम जोंथ' गासिबो बिदि फार्मखौ बानायनाय जाया। ओ बिदिनो खायफा खायफा हासो बिदि फार्मखौ बानायनाय जायो आरो आरो जेरैहाय जों दा अमा अमाखौ जोङो माबोरैहाय फिसियो होनना बुङोब्ला जोङो अमाखौ गुन्दै होनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो गुन्दैखौ थ' गोबां सुबुङानो बिदि सानफ्रोमबो मोनबाय थाया नालाय गुन्दैजों बिदिनो लगायना होनो थाखाय जोङो ओ बिदिनो हाग्रानि मोननाय थास' गोसोम बा थास' गुफुरफोरखौ जोङो हानानै लाबोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो मे गं हानाय जेन'बा मैगं बिगुरफोरखौबो जोङो अमाफोरनो रुनानै होनाय जायो आरो जोंना जेरैहाय जौ संनाय अफ्रि बेखौबो जोङो अमानो होनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो सापर बा सिरा गुन्द्रा बेफोरखौ जोङो दखानफोरनिफ्राय लाबोनानै अमाफोरनो बिदिनो होनाय जायो आ रो अमा फिसाखौ जेन'बा अमा फिसानिफ्रायनो जोबोद जोथोनै ला नानै जोङो फिसाखौ फेदेरनांगौ आरो अब्लासो जोङो रांखान्थियारियाव जो गोबां बिदिनो मुलाम्फा जायो आरो नोंथां बिदिनो दा अमा फिसाखौ माबोरैहाय जोथोन लानांगौ होनना बुङोब्ला जोङो अमा गोरलै जेनेबा गोरलैयावहाय जोङो बिसोरनो गलार बानायना नांगौ आ रो बिमानो बिमा आरो फिसानोदो एक्सट्रायै औ बेनि उनाव बिसोरखौ थानो थाखाय गोबां साफा खालामना दोननांगौ ओ गलारफोरखौबो जोङो सि बाय थानांगौ आरो ओ बेनि उनावहाय बे फिसाफोरनो आदारखौ जेनबा ओंखा म। ओंखाम माइरं फोरखौ जोङो रुयै रुयै होनांगौ आरो बिदिनो दै गुदुंबा बाहाय लगायनानै बिदिनो गुसु जाहोनानै जोङो आदार होनांगौ आरो अमा फिसाफोरनोहाय अब्लासो बिसोरो जानानै थाब देरो आरो औ ओ बिनि उनावहाय जोंनाथ' अमाल' नङा बिदिनो हांसो बा बोरमा मोसौखौ फिसिनाय जायो जों बोरमा मोसौ फिसिनायाव जोंहा जेबो बिदिनो रांनि खरसा जाया आरो मानो होनना बुंनो थाङोब्ला। बिसोरथ' मिथिंगायारिनि जेरै माबा मोनजायो नालाय। मिथिंगायारि हाग्रा बंग्राखौनो बिसोरो जानानै थांनानै थायो। थायो आरो आरो जोंहा बेयाव जेबो खरसा गैया नालाय जों बोरमा मोसौफोरखौ देरब्लानो जोंहा गोबां रां मोनो आरो। जेरै मोसौ मासे फाननो गोनांबा जोङो गोदोनि खोथायावसो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बेयाव दाइन रोजा बा जि रोजा बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो नोंथा। आरो गोबांबो मोननाय जायो गोदोर उन्दैनि खोथा। थायावसो औ बोरमाफोरावबो थिग बेबायदिनो नैजौ बा थामजौ बेफोरदि मोननाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथाङा दानि बावैसो हेलौ नोंथां नोंथाङा दानि बावैसो होनलांनाय जा मोसौ मोसौखौ जोङो आंनि बायदिब्ला जोङो रांनि थाखायल' जोङो फिसिनाय जाया जोङो मोसौनिफ्राय गोबां मुलाम्फा आरो हेफाजाब मोननो हायो। जेरै मोसौनिफ्राय जोङो मोसौ दा दामब्रि एबा मोसौ गायनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननाय जायो। जाय गाइखेरा जोंनि थाखाय जोबोद हखथि गोनां भिटामिन गोनां जे गाखेरनि फ्राय जोंङो सा साहा फुदुंनानैबो लोंनो हायो गिबियावनो बिनिफ्राय जोङो गाइखेरनिफ्राय जोङो गोबां
भिटामिन गोनां मुवाफोरजों बानायनो हायो। जेरै घिउ माखन गाखेर मोखि बेफोरबायदिनो गोबां पनिर बेफोरबायदि गोबां गायखेर गाइखेरनिफ्राय जोङो बानायनानै जोङो गोबां भिटामिन जोङो मोननो हायो बिनि अनगायैबो जोङो मोसौ हालुवा मोसौ हालुवाजों जोङो हाल एवनाय आबाद मावनायाव जोङो गोबां हेफाजाब मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
अब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां। औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां दे बिदिब्ला